थौ नोंथां
अ खोनादो दे नोंथां अ नोंथां खोनादो।
नोंथाङा बर'नि ओंख्रै सबायाइ ओंख्रि मिथिगोन ना नोंथां
औ मिथिगौनो नोंथां
नोंथाङा बर'नि सबाय ओंख्रिखौ मा रोखोमै मा आयदायै संनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना आंनो
औ हागोन नोंथां जोङो सबाय ओंख्रि होनोब्ला जोङो गोबां सुबुंफोरानो सबाइ ओंख्रिखौ जानानै मोजां मोनो। आरो जोङो सबाय सबाइखौ जोङो सङोब्ला ओ सबाइआ सबाइया गथा जेनेबा गथाबो थायो बेखौ जों जोङो गथाब्ला सबाया जुदि गथाब्ला उन खानाय नङाब्ला सबाइखौ एसे फ्रामनानै लानाय जायो। लानानै जोङो सबायखौ ओ जेनेब्ला ओ गोलाव जेनेबा थांगोन थांगोन बायदि खालामनानै बिदि जों जों हुख्रेबनो बाहायो लोगोसे जेबो बेफोरबायदि ओ बेफोरबायदि आगजु गैयाब्ला जोङो बथल फो खौबो लानानै बथलजों बथलखौ खामफ्लाय आव बिदि माबानानै होनानै सबायखौ होनानै जोङो हुख्रेमनानै जानो हायो नोंथां औ औ आरो सबाय उनग्रा सबाय उनग्रा मोनसे दोङो
औ
बे सबाय उनग्राया दास ओआ आथिखालनि सुबुंफोरनि नखरावबो गैजोबाबो जानो हानाय बिदिंनो जोङो आखाइनि आ न'आवनो थानाय बथल बायदि थांगोन। फोरजोंनो जोङो हुख्रेमनानै सबायखो लाग्रो नाय जायो। लाखांनानै जोङो सबायखौ सोमना दोनजायो दसे आ ओ सोमाब्लाबो जायो। बिदिनो जोङो ओ। ओ साराय खौ जानबाय सारायखौ जान अराव जानखांनायनि ओ दानि जुगाव आरो गेस मोन गेस बो दंसै नालाय ओमफ्राय गेसजोंबो गेस जोंबो बांसिनानो सङो आरो अर जों सङोब्लाबो एखे बिदिनो थावखौ जोङो सेरग्रोनानै लाबाय पियास आरि बि बिदि जोङो हानानै लाबाय। ओमफ्राय होबाय होनानै जोङो सबायखौ एवफ्रामबाय एवफ्रामनानै जोङो दै होबाय दै होनायनि उनाव जोङो ओ बेखौ दै होबाय। होनायनि उनाव जोङो जायखौ जोङो खारै बे खारै नङाब्ला जोंनिया सबबाय ओंख्रिया जानाय नङा खारै बेजोंनो जों बांसिन सबाय खौ जानाय जायो सोरबा सोरनि थावजोंबो जायो थावजों जानायखौ बारा एसां गोथाव जानाय बायदि मोना। खारैजों जानायखौसो बांसिन नुयो आरो जों। सुबुं माहारिफोरखौ लोगोसे औ औ। सबाइखौ जोङो ओ मेनलि जोङो सबाइखौ जानोब्ला जोंनो खा रैनि गोनांथि जायो। बे खारैखौ जोङो थालिर बिफांनिफ्राय बानायनाय जायो गुबुन गुबुन ओनसोलफोराव औ नोंथां गुबुन गुबुन ओनसोलफोराव खारैखौ ओ बायदि ओ बेखरनि दाना बेखरखौ जोङो फुखांनानै बेखरनि ओ बेसर बिफांनि ओ अ स क्लि नामा होनो बेफोरबायदि बेखौबो जों गुबुन ओनसोलाव नुनों मोनो। बेफोर बि फोरनि अनगायै थालिर थालिर मादानिया बांसिन बांसिन। मोजां जायो। थालिर फस्ला थालिर मा दा बेफोरखौ जोङो जोंनि गामि ओनसोल सोलाव ओ गोबां थालिर बि बिफांखौ जों नुनो मोनो न' न'-न' -न' थालिर बिफांफोरा थायो लोगोसे बिदिनो आइजो माहारिफोरहा बांसिनानो थारिलखौ हाय जो माहारिफोरखौसो दान फायनानै जिरनाय बायदि खौ नुनो मोननाय जायो, थालिरखौ गिबियावनो जोङो दानसनानै लाबाय थुख्रा-थुख्रा दानसना लाखांनायनि उनाव बेखौ जोङो फिसा-फिसा हानाय जायो। हाखांनानै आरो बेखौ जोङो ओ सानदुं आव जायखौ जोङो था खारै खारैया सानदुंनि गोनां थि हारिखौ फोराननोब्ला
औ नंगौ नोंथां।
सान्दुुं आव जोङो खारैखौ फोराननानै फोराननानै गोरान जायोब्ला जोङो सावनानै बेखौ हांगार बायदि खालामनाय जायो। आरो बेखौ जोङो सावनानै जाय हांगार बायदि ओंखारनाय बे बेखौ जोङो दैजों एसे नानानै नाय जायो आरो बेखौनो जोङो थि थिनानै दोननानै खारै ओंख्रि जायोब्ला जोङो नांगौ रोखोमनि जखा, ओ दै होनानै सं सरनानै लानाय जायो। आरो जोङो बेबादिनो सबाइ ओंख्रि संनायाव दैखौ दैखौ होखांनायनि उनाव खारैखौबो होनो हायो। खारैखौ होनाय जायो आरो नांगौ रोखोमनि ज होनानै जों खारै होनानै खारैखौ होयोब्ला बेयो ओ गेब्ले मिस गेब्ले लांजोबो मिस मिस जाजोबो आरो बेयाव जोङो जों नोंनि गोसो माखौ होनाज जानो हायो। नाबो होना जानो हागोन ओ लोगोसे ओ लक केल दाउ बयलार बिदिनो अमा बायदि नोङो जि गोसो होनानै जानो हायो जानो हाय हागोन नों थां थांमोननि ओनसोलावबो सबायाइ ओंख खौ जानाय नुयोना नोंथां?
नुयो नोंथां जोंनि ओनसोलावबो बिदिनो थिग उम थिग बिदिनो गथा सबायबा बिदिनो नों दा जेरै फोरमायलांदो बिदिनो ओ उम बथल एबा माबाजों हुख्रुबना लाग्रोनाय जायो नोंथां नों जोंनि ओनसोलावबो जेरै सबाइखो उम गाय उम आबादारिफोरा जेरै गायो उम गायनानै फुना लाबानै फोरों ओ जेनेबा यै सबायनि दंफां एबा फुना लाबनायखौ फोराननाय जायो नोंथां। फोरानखांनायनि उनाव बे खौ बे खौ मोसौ एबा मोसौ एबा आथिंजों एबा टेक्टरजों नानाय जायो नङाबा एबा ओ आथिंजों गाग्लिबाबो गुब्रुयो बियो ओम ओम बिथबनिफ्राय ओंखारनाय जायो नोंथां बेखौ जावनानै साफा खालामनानै जों सुना लानांगोन नोंथां। बेनि उनाव बे सबाइ गथाखौ बे सबाइ गथाखौ एवफ्रान एवफ्राननानै एबा हुख्रुबना लानांगौ संनायनि सिगां नोंथां। बेनि उनाव जोंनि अर ओ बेनि उनाव जोंनि अर्गानिक मोननाय मस्ला मस्लि एबा मस्ला मस्लि बुंनो थांबा जेरै जोङो नआवनो गायनाय एबा नआवनो मोननाय जेरै हाइजें हाइजेंखो जों नआवनो आबादारि खालाम नानै एबा हायजेंखो जेरै जों नआवनो गायना लाना हायो बेबो मोनसे मस्लायाव गोलैयो जेरै आरो सामब्राम गफुर सामब्राम गुफोरखौबो जों नआवनो गायना लानो हायो नोंथां जेरै फान बानलु बानलौ खौबो जेरै जों नआवनो गायनानै लानो हायो बेबो मोनसे मस्लायाव गोलैयो नों थां जेरै आरो हालदैखो जों ओ खारै संबाबो एबा थाव संबाबो जोङो उम उम ना एवफ्रानो एबा बो बेदर एवफ्रामनायाव बा सबायाव होगोन ओ बेदर एबा नायाव एसेबाबो र हालदै होनांगोन बे हालदैखौबो जोङो न'आवनो गायनानै दिहुननो हायो नोंथां आरो थिग ओ थिग थिग बेबायदिनो ओ जोङो ओ दा दा खोबो दुन्दियानि सिजोनाव जोङो दोनन्दिया बो होनो हायो नोंथां सबाइ ओंख्रियाव अ आरो थिक बेबाय बिदिनो गंगार धोन्दिया एबा खासिथारि बुंनाय जायो बेखौबो होनो हायो। जोङो मिलौनो थाखाय नोंथां उम थिग बिदिनो जोङो ओ जों सबाइ ओंख्रि संनोबा बा जोङो ओ मिलौदो ओ खालामनो थाखाय जोङो बे बेबायदि मस्ला अर्गेनिक बेखौ बेखौ न'आवनो ओ बान गायनाय एबा दोनना लाबा जोङो ओ बे खौ सबाइ ओंख्रि संनायाव बायनाय जायो नों नोंथां जेरै ओ जेरै जोङो उम मोनसे सबाय संनोबा मस्ला मस्लि होबा ओ जेनेबा जों खारै खारैखौबो न'आवनो बनायना लानो हा हायो नोंथां बेफोरखौ जोङो नु नु बेफोरखौ जों न'आवनो न'आवनो ओ बनाय-बनायनानै एबा दोनथुमनानै गा जों बेफोरखौनो न'आवनो गायनानै बा आबाद खालामनानै दोनथुमना लाबा जोङो बेखौ सबाय ओंख्रि संनायाव ब-बाहायनो हायो नोंथां। बेनि थाखायनो बेनि थाखाय बेनि थाखायनो जों सबायखोबो न'आवनो आबाद मावो मस्ला मस्लियाबो जोंनिया न'आवनो आब बाद मावना लाना ओंखारनो हायो नोंथां बेनि थाखायनो जोंनि ओनस जोंनि ओनसोल जोंनि ओनसोलखिं दैम जेरै दै हा जोंनि खाथि खालायाव दैमा एबा हाखर हाला दङो बेफोराव ना मो फोर मोनबा सिंगिना बामिना मोनबा जोङो सिंगिना बामिनाखौ फोरानना‌ दोननानै सबाइ खारै जेरै खारैजो संनाय सबायखौ सबाइ खारै बुङो बेबायदिनो सिंगिना बामिनाजों जों सबबाय खारै जानाय जायो नोंथां जोंनि ओनसोलथिं
औ नोंथां बिदिनो ओ सुबुं सुबुंफोरा एबा मानसिफोरा सबाइ ओंख्रिखौ जाना बिराद मोजां मोनो ओ फिस्ला फिस्ला मोजां जायो गोबां सुबुंफोर फोरानो मा सबाय ओं ख्रि संबा ओंखामखौ बुरजा जाबाय बुरजा जाथारबाय होननानै खोनानो मोनो नोंथां
औ औ नंगौ नोंथां बेबो बरनि मोनसेेर नेर सोन एबा गोदो गोदायनिफ्रायनो ओ मोनजाबोखानाय बा आबै आबौआनो संनानै जाहोबो खानाय मोनजाबोखानाय ओंख्रिसो मोन
ख्रिखौ जोंनि बर सुबुंफोरा रावबो संनो रोङि गैया नोंथांना जोङो उन्दैनिफ्रायनो नै देरबोलायबाय बिदि बिदिनो जोङो सबाइ ओंख्रि संङो नायनि आदब खायदाफोरखौ जोङो नुुबोनो मोनदों बिमाफोरनि ओमफ्राय बिबैफोरनिफ्राय बेफोरबायदिनो जोङो सुबुं माहारिया न आवनो ओ जोङो केमिकेल मस्ला मस्लिखो जोङो जायालासेनो जोंङो न आवनो जोङो ओ मावनानै दांनानै गायनानै लानो हायोब्लासो जोङो मोजां न निनो अर्गानिक न निनो गासैबो सबायखौबो जोङो नआवनो मावनानै जानो हायो लोगोसे खारै होननायाबो थ जोंनिया नआवनो मोनो लोगोसे बिदिनो गंगार दुन्दिया दुन्दिया सामब्राम गुुफ फुर, सामब्राम गोजा, हाइजें, हालदै बेफोर गासिबो जोङो न'आव नो मावनानै ओ जानो हायो थां।
औ नंगौ नोंथां।
बेबादिनो जोङो औ।
जों दा जेरै न'आवनो बेफोरो हाइजें जेनेबा ओ मस्ला मस्लिया ओ मस्ला मस्लि होनबा एबा ओंख्रियाव होजा होफा जानाय होनोब्ला जोंहा हाइजें, सामब्राम गुफुर बा बेफोरखौ जों अरगानिख लकेल गायनानै जों आबादारि खालामनानै गायनानै लानानै बेफोरखौ जाबा जोंनि देहानि थाखायबो मोजां नोंथां जों जेरै हाथाय बाजारनिफाय ओइ साल-सालानि जास्लायस्लाय जोंनो जा न'आवनो आबादारि खालामनानै खस्थ खालामनानै अर गानिक जानाया साबसिन नोंथां।
औ नोंथां।
दिनैनि थाखाय अ नोंथां दिनैनि थाखाय जाथबायदे नोंथां गोजोन्थों।
औ औ दे औ। दे नोंथां।